खोनादों ना आं नोंथांनियाव ओ मोननैसो सोंथिनि सि फिननाय लुबैदोंमोन नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना
औ औ
औ ओ नोंथां माने जायगायाव दा मा मा आबाद मावबाय दं
औ दाथ ओ जोंनि ओनसोलहाय दा जिहेथु दैज्लां बोथोर नालाय बेवहाय दा माइ आबाद मावनाय जायो आरो माइ आरो मैगं मैगं थाइगंनि गे गेजेराव जेरै थाइसुम ओ लेस्रा आरो जा ओ भिन्दि बायदिसिनाखौ जों ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननियाव माबायदि ओ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनियाव दा दैज्लां बोथोर नालाय जोंनियाव दा माइ आबाद गायनो थाखाय ओ फोथाराव उम खोथिया फोबाय साननैसोनि उनाव ओ माइ आबाद गायनो जासिगोन आरो ओरैनो जोंनि जायगायाव आलु बानलु आरो थायसुम बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरखौ गायनाय जायो नोंथांमोन औ नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव दा हालेवबाय ना
औ औ हालेवबाय ओ सोरबा सोरबा हालेवबाय आरो सोरबा सोरबा हालेवथवाखै ओ जायहा खैथा जा खैथा फैनाय जायो बे जायहा गो खैथाया जाफुनो सम जाबाय ओ बिसोर माने हालेवबाय आरो खि
औ
औ बेनो
नोंथांमोननि जायगायाव दा मादो हालेवो
औ जोंनियावथ' खायफा जा मोसौ ओ मोसौ जों हालेवनाय नुनो मोनो खायफाखौ आरो खायफाया दा जा ओ आथिखालाव ट्रेक्टर ओंखारदों बेजों हालेवनायखौ नुनो मोनो आरोखि
औ
नोंथांमोननि जाय औ जा मोखौजों हालेवो बेजों हालेवनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो ना मोना बेखौ
अ जोंनिथिं दा जोबोर खम जाबाय दा आ गोदान मुगा नालाय दा बांसिनानो ट्रेक्टर जों हालेवो आरो ट्रेक्टर जोंनो खोथियाफोरखौबो हालेवनानै ओ फोनाय जायो आरो
औ औ ओ नों नोंथांमोननि नोंथांनिसिम मोनसे आरो सोंथिबाव
औ सोंजागोन
जा नोंथांमोननिथि दा जेन'बा माइ गायखांब्ला जेब्ला माइ मोनो बेखौ नोंथांमोना ओ माजों हायो ना मेचनजों हायो ना आखाइजोंनो हायो
औ नोंथां जोंनिथिं ओ जुदि माइआ मोनोब्ला बेे माइखौ ओ आखाइजोंबो हानाय जायो आरो खायफा खायफाया मेचिन लाबोनानै मेचिनजोंबो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ बेनि सायाव आरो मोनसे सोंथि बाव ओ जेब्ला ओ माइखौ हायो आखाइजों हानाया साबसिन ना ना मेचिनजों हानाया साबसिन नोंथाङा सानो आरो माखौ मोजांसिन सानो
औ नोंथां ओ आंथ' सानो आखाइजों हानाया साबसिन खिन्थु आखाइजों हानायाव एसे खस्थ'बो दोंङो खिन्थु जों बे हाय औ जिगाबखौ मोननो हायो आरो जा जिगाबखौ जों मोसौ नो जाहोनो हायो उम मेसि औ मेचिनजों हायोब्ला माने फोथारावनो थाबोजोबो बेखौबो लाबोनो हायो खिन्थु इखो लाबोनायाव आरोबाव जेनेबा खामानि मावनो गोनां जाबावो आरो
औ औ ओ नोंथां नोंथांलानि नखराव जेनेबा माइ गायो ना गाया
औ नोंथां जोंनि न खराव माइ गायो
औ नोंथाङा माइ गायनायनि ओ जा ओ फारिलाइ बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माइखौ मानिफ्राय माबोरै गायनाय जायो
औ गिबियावनो जोङो फोथाराव हालेवनांगोन हालेवनायखौ जोङो खेबनै खेबथामसो हालेवनांगोन बेनि उनाव बेहाय दै होनानै दै होनानै हालेव नांगोन बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो बेयावनो हालेवखांनानै जा खोथिया सोमना दोननाय बे खोथियाखौ जोङो फोनांगोन गोन बे खोथिया जुदि ओ जिबा दिन बा नैजि दिनसो जायोबा बेखौ जोङो फुनानै उम फोथाराव आरोबाव मोजाङै हालेबावनानै बे फुनाय खोथिया खौ जोङो गायनानै गायो आरो नोंथांमोननि नखरावबो माइ आबाद मावो ना
औ औ मावो मावो
औ
ओ नोंथाङा दा दाथ अबावबा अबावबा जायगायाव जेनेबा खोथिया जा माइ गायनाय बेखौ मि मेचिनजोंबो गायो नोंथांमोननिथिं बे मेसिना मोनफैबाय ना मोनफैथवाखै
ओ नोंथां बियो जोंनिथिं मोनफैथवाखै उनफोरावलागै मोनफैनो हानाय नों नोंथांमोनथिं ओ नोंथां नुनो मोनथयाखै नोंथांमोननिथिं बेखौ फैबाय नामा बे मेसिना
औ जोंनिथिंथ फैयाखै जोंनिया जा गामि ओनसोल नालाय जोंनिथिं फायनायखौ नुनो मोना खै गुबुन जायगायाव नुदों बेनिखायनो ओ नोंथांनिसिम कुइसन सोंदोंमोन आरोखि ओ आरो मोनसे कुइसनबाव जानायनि सायाव आरो ना
औ
ओ जों जेनेबा मा मा मैगं थाइगं जाब्ला जोन जोंनि देहायाव देहाया मोजाङै थायो होनना नोंथाङा सानो
औ नोंथां जों दानि जुगाव गोबाङानो ओ बेफार फालांगि मोजां लाबोबानोखो बारा जानायनि थाखाय गोबाङानो माने ओ बिगियान मुगाजों बिराद खामानि मावो आरो गोबां हासार आरो मुलि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बां हासार बांद्राय हास सार आरो मुलि बाहायनायखौ जोङो मानसिफोरा सुबुंफोरा जाबाय थायोबा एसे बेमार जायो आरो बांसिन दानो जोङो बेखौ गोबां जाय मुलिफोरखौ बाहायनामोन बेफोरखौ बाहायनानै जोंखौ जाहोयो आरो ओ जों हायोब्ला जोंनि नआव नो जों माने बेफोरखो मैगंफोरखो गायनानै जेरै जोङो मोसौ हासारखौ जों होननानै बे आबाद मावनानै जायो अब्ला जों गोग्गो फिथाइ आरो ओ ओ मैगं थाइगंफोरखौ मोनजायो होननानै आं सानो
औ आरो मोनसे सोंथिबाव नोंथांनिसिम ओ जों जे ब्ला ना बेदर जायो आरो ना बांद्राय ना‌ बेदर जाबोलासो जोंनि देहायाव मा मा जेनेबा माबाफोर ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नामा जोंनि देहायाव नोंथाङा मा सानो बेनि बागै
जों बांद्राय ना बेदरखौ खौ जाबाय थायोब्ला बेयावाथ प्र प्रटिन बो मोनो ओ खिन्थु जों बे ओमफ्राय ना बेदरखौ जोङो जाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां गाज्रि गाज्रि बेमारफोर जायो जायफोर बेमारफ्रा पाइल्स जानायखौ नुनो मोनो आरो बांद्राय जोङो बेदर फोरखौ जाबाय थायोबा फिलौबो जानाय नुनो मोनो फइलस बायदि बायदि बे जाय बेमारा जोंनि जानाङा बेफोर बेरामा जोंनियाव जायो आरो बांद्राय जोङो बे बेदर ना बेदरफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला
औ ओ नोंथाङा मायबाफोर सोंगोन नामा
औ नोंथांमोननिथिं ओ मा मा ओरैनो गोथां मैगंफोर गायनाय नुनो मोनो नोंथाङा
ओ जोंनिथिंजाय जोंनिथिंजायथ' दा ओ दा दैज्लां बोथोरावथ' जोंना दैज्लाङाव जा जा मोनो जेरै थायसुम मोनो ओ लेस्रा मोनो आरो भिन्दि बायदिसिनाखौ जों गायनाय नुनो मोनो
उम
आ खायफा आबादारिफोरा ओ गुबुन बो थोरनि मैगं थाइगंखौबो जों गायनाय नुनो मोनो आरोखि जेरै बिलाहि बायदिसिनाफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो
औ नोंथाङा मोनसे सोंथिबाव आ नोंथाङा ओ देहाखौ गोग्गो लाखिनोबा मा मा फिथाइखौ जानांगोन होननानै सानो
औ जोंनाथ' दा औ औ जों फिथाइ होनोब्लाथ' गासै गासैबो जों गासैखौबो जों जाबानो बां ओ गासैखौबो जों जाबानो जोंनि देहायाव जा आ भिटामिन बा प्रटिन बेफोरखौ मोननो हायो आरोखि गासैबो फिथाइयावनो थायो थाजोबो ओ बेनि मा दाव जा जों गामियारि ओनसोलाव मोननाय आमलायखौ जों आमलायफोरखौ मोनखायो आरो थाइजौ आरो जेरै आपेल आपेलखौ जोंनि गामि ओनसोलाव बारा मोन बाङा बेफोरखौ गुबुननिफ्राय लाबोनाय जायो ओ बेखौ जाबा बो जोङो जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा जायो आरोखि आपेलाबो गोबां भिटामिन थायो आरो आमलाय गुबुनबा आमलायखौबो गोबां भिटामिन थायो
औ
बायदिसिना जेखि जाया जों ओ फिथाइ सामथाइ जाबानो जोंनि देहाया मोजां जायो आरोखि ओ नोंथां फिन आरो मोनसे सोंथिबाव
औ
गोथां मैगं गोथां मैगाव जों जेनेबा हाग्रानि हाग्रायाव मोननाय गोथां मैगं
औ नोंथां
जों जाबोला जोंनि देहाया मोजां जायो बेनि बागै नोंथांमोना फोर बुंनो सानो नामा
गोथां मैगं जोङो खानानै मोननाय जों बांसिनानो बेफोरखौ जानांगौ जोंनि खुंखा आरो बेहाय उम गोबां ओरैनो मैगंफोर मोनो बेफोर मेगंफोरखौबो जायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो जायो आरो बेराम आजारनिफ्राय बारगयो जाय बिफोरो बेफोरो देरनाय हासारफोरखौबो जेनेबा ओ बिगियान मुगायाव जेन जायखौ बाहायाखै बेफोरखौ माने जायोब्ला जों बांसि मोजां देहाखौ मोनो आरो प्रतिन औ
ओ नोंथांजों रायज्लायनो गोबां मोजां मोनबाय जानो हागौ नोंथाङा जा सोंदों बेनि ओ फिननायखौ होनायाव नोंथाङा बाहाय बांला मोनथिनो मोनदों आंनि फिननायनि गेजेरजों आरो नोंथांनि जा आं सोंबाय बेनि फिननायखौ होनायनि थाखाय गोबां गोबां साखाय साबायखर थाबाय
जोबोद जोबोर गोजोननाय थाबाय बेफोरबायादनो उनफ्रावबो गोबां सोंनायनि सोंथि नि फिननायखौ मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों
दोनथनोसै साबायखर थाबाय औ